औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आरो गोजोन बेलासेनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहराय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दों?
ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला।
औ जागोन नोंथां फोरमायजागोन दे।
औ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर जादो नालाय नोंथां जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंहाथ' गोबां दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मावनाय जायो। जेरै बिदिनो माइ आबादफोरखौ बांसिन गायनाय जायो। आरो खांख्रिखला, जिंखा, पटल बिदिनो बायदिसिना मैगंफोर खौ जों गायनाय जायो।
औ नोंथां।
गोदोनिफ्राय बुंबा जोङो गोदोयो जोङो अरनबारिफोरखौ जोङो दानस्रांनानै अ सावस्रांनानै बेयावनो जोङो आबादफोरखौ ओ मावनाय जायोमोन आरो।
औ नोंथां।
गोदोनि दिनाव ओ हासार एबा बायदिसि दिना मुलिफोरखौ ओ होनो मोनामोन आरो।
औ नोंथां।
दानि जुगावसो जोङो हासार बिदिनो बायदिसिना मुलि बेफोरखौ होनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
ओ जोंनाथ दा ओ दैलां बोथोर नालाय ओ जोंना माइ माइ आबादखौ माइ आबाद मावनाय जादों ओ माइ माइ आबादखौ बोरै मावो होनोब्ला जोङो सिगाङावनो। ओ जोलैनो दोननाय ओ माइ लि बेखौ जोङो ओ माइखौ ओ एसे बस्थासेसो जोङो फुख्रि एबा जायखिजाया ओ जायगायाव जोङो बेखौ सोमग्रोनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै जोङो ओ अबाव फोगोन बि हाखौ जोङो मोसौ एबा ओ दानि जुगावथ टेक्टर ओंखारबाय नालाय बेजों जोङो हालेवग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ मोसौजों मै होनानै जोङो ओ मोजां खालामनांगोन हाखौ बिनि उनाव जोङो बे ओ सोमना दोननाय ओ माइखौ जोङो बेहाय फोना होनाय जायो जेब्ला जेब्ला बे फोना होनाय ओ माइआ बिलाइ गोरलै ओंखारबोयो अब्ला जोङो जोङो बेयो बेलेग दाबसे जायगायाव अबाव गायगोन जेनेबा जायगा जोङो नायनानै जोङो बेयाव ओ बिदिनो ट्रेक्टर एबा ओ‌ नांगोलजों मोसौजों जोङो हालेवनानै जोङो ओ‌ खनथाम हालेवनानै जोङो ओ आलि फोयो आलि आलि दानखांनानै जोङो आलि फोयो जाहा थे हाग्राफोरा रजआ बिनि थाखाय जोङो आलिखौ खोना होनाय जायो। आरो ओ बेयाव जोङो फिनथाम हालेवो आरो खनथाम हालेवनांगौ बिनि उनाव जोङो ओ जेब्ला माइआ गोजौ जागोन अब्ला जों बेखौ ओ फुनानै जोङो खासि एबा ओ सिखाजों जोङो बेखौ बिजौखौ हासनानै जोङो ओ बे हायाव गायनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
जेब्ला जेब्ला ओ बिफाङा एसे बुरजा जागोन अब्ला ओ जोङो बेहाय जोङो एम्फौ जानो हायि बायदि जोङो मुलि होनाय जायो। आरो आरो बिनि उनाव जेब्ला ओ फिथाइ महर लायो अब्लाबो जोङो जाहाथे एम्फौ फोरा जाया होननानै जो साननानै जोङो बेहायबो मुलि होबावनाय जायो आरो एम्फौनि मुलि बिनि उनाव जेब्ला माइआ जेब्ला माइया ओ रायो मोनो। अब्ला जों बेखौ ओ हानानै जोङो दुब्लियावनो ओ साननै सान बिदि दोननानै रानहोनानै जोङो न'आव लांनानै ओ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों जोङो मारा नानानै ओ बेहाय बि ओ मारा नाखांनानै जों बेखौनो जानो हायो आरो नोंथां ओ आरो बेखौ फाननानैबो जोङो ओ रां आरजिनो हायो आरो।
औ नोंथां।
आरो जोङो पथल खांख्रिखला बेखौ बोरै गायो होनोब्ला जोङो बेखौबो ओ हालेवग्रोना लानांगोन सिगाङावनो। बिनि उनाव जोङो दखर दखर ओ हा ओ खो हाखौ जोङो जावनानै ओ बेहाय जावग्लेनानै जों लाग्रोनांगोन सिगाङावनो। बिनि उनाव जोङो ओ खांख्रिखला बेदरखौ ओ जोङो बेहाय गायना होनाय जायो आरो बे हर जावनायाव आरो बिनि उनाव ओ गायखांना नै जेब्ला बिफाङा एसे खिलिबोयो बिलाय महर ला बोयो बिजौ ओंखारबोयो अब्ला जोङो बेहाय ओ औवाजोंनो जोङो
औ।
खुन्टा दाननानै ओ बैसां बानायनाय जायो आरो मानलि होनानै आरो मानलानो बे बिफाङा मानलानो थाखाय जोङो बेहाय ओ दिरुंबो सोंना होनाय जायो आरो
औ नोंथां।
ओ जेब्ला ओ गुदियाव बिफांनि गुदियाव हाग्रा रज'यो अब्ला जों बे खौ ओ फुनानै एबा ओ खदालजों जों सननानै बेहाय हासार होनाय जायो आरो। बिफाङा बिफाङा गोजौ मोजां जानायनि थाखाय।
औ।
बिहायबो जोङो ओ बिलाइ बिलाइयाव एम्फौ जानो हायै बायदि जोङो एम्फौनि मुलि होनाय जायो। औ बेयावबो ओ जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जों बियाइबो फिथाइखौ एम्फौ जानो हायिबायदि जोङो बिहायबो एम्फौनि मुलि होनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ बे फिथाइखौ ओ जोङो फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो जोङो आरो जोङो बेखौ जायोबो आरो जानोबो हायो।
औ नोंथां।
औ। गोबां ओ गोबां रां आरजि आरजिनो हायो आरो बेफोर खौ फाननानै जोङो।
औ नोंथां।
औ ओ आं आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां दैज्लां बो बोथोराव एसे ओ मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ नोंथां बुंनाया थिगानो दा दैज्लां बो जेराव जों माइ गायो। जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनानो माइ गायनाय जायो आरो।
औ।
औ माइखौ जों गायग्रोना लानो थाखाय जों ओ माइखौ फोग्रोना लानाय जायो। ओ फोखांनानै बिनि उनावहाय जोङो खोथिया एसे ओ गोजौ गायजानाय जायो जाब्लाथाय ओ जों बेखौ फुनानै लाग्रोयो आरो। खौ फुखांनानै ओ दुब्लियाव दै जमा खालामना लाग्रोनांगौ। औ। दै जमा थायोब्लासो हाया गुरै जा जायो आरो। हाया गुरै जाब्ला जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो।
औ।
औ। ओ दैज्लां बोथोराव बांसिनानो अखा हानाय जायो आरो। बे अखानि दैजोंनो जों अखानि दैखौ मोजाङै आलि खोनानै लाखिनाय जायो। आलिखौ मोजाङै खोनानै बेनि उनाव ट्रेक्टरजों ओ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों जोङो हाल एवनाय जायो। हालेवखांना जों बे खोथिया फुनानै लानायखौ ओ जों बे दुब्लियाव हालेवनायाव गायनाय जायो। हा बुरजा बुरजा थानायफोरा हाजिरा लानानै ओ गायनाय जायो आरो। हाजिरानि दामा तिनस' बिदि आरो जोंनिथिंजाय आरो ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो ओ जों हाजिरा गायहैनाय जायो। जों हाजिरा गायनो गुबुन जायगायावहाय थाङोब्ला जोंहा हाजिरानि फैसाखौ एसे बुरजासिन मोननाय जायो आरो। पासस' बिफोरबायदि मोननाय जायो।
औ।
औ दैज्लां बोथोरावहाय ओ बायदिसिना माइ गायनाय जायो। ओ ओ जोंनि ओनसोलाव औ माइ गायो। रनजित, जोसा, माइब्रा, बाइसमति, खरमा आरो गोदान गोदान माइ ओंखारनाय। सुतथुर, फसातुर, रंग, बुन्दु बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो। ओ जोंना ओम जोंनियाव माइब्रा माइखौ जों फिथा जानाय जायो थावनि फिथा, फिथा एन्थाब, बेफोरखौ जों बानायना जानो हायो आरो माइब्रा माइखौ बायोब्लाथाय। आरो ओ माइआ ओ जेब्ला गोजौ गोजौ जानानै माइ फिथाइ जायो बियो माइ फिथाइआ गोमोन गोमोन मोनब्लानो ओ जों माइखौ हायो। माइखौ बांसिनानो ओ हौवा मानसिफोरा हानाय जायो आरो। ओ हाखांनानै न'आव ओ न'आव अबेबा बाननानै लाबोयो बावखाजोंहाय ओ न'आव ला खांनानै बेखौ जोङो मोसौजों एबा मेचिनजों नानाय जायो। नाखांनानै माइया उम ए ओ माइआ एस्रा जिगाबा एस्रा बिदि एस्रा एस्रा जमा दोनथुमनाय जायो आरो। ओ माइखौ जों सानथामसो सान्दुंआव फोराननानै बेखौ जों मेचिनाव सौनाय जायो। ओफाय बे-बेनो माइरं जायो आरो। ओ बे-बेखौनो जोङो माइरंखौनो ओंखाम संनानै जानाय जायो आरो।
औ।
ओम माइखौ सौनायावहायो गुन्दै ओंखारनाय जायो। बे गुन्दै ओंखारनायानो जोंनि न'आव फिजानाय अमा बिनि थाखाय जोंहा गोनांथि थि जायो बे गुन्दैया आरो बे गुन्दैखौहाय जोंनो अमानो नांगौ जायो आरो।
औ।
आरो जोंना माइ हानायावहाय जिगा माइखौ जों सौनायावहाय जिगाब ओंखारो। बे जिगाबाबो जोंनि मोसौनि थाखाय गोनांथि आरो।
औ औ।
औ आरो जों दैज्लां बोथोरावहाय मैगं गायनाय जायो। पथल, जिंखा, लेस्रा ओ बायदिसिना मैगं गायनाय जायो भिन्दि बेफोरबायदि मैगं गायनाय जायो आरो। आरो जोंहा दैज्लां बोथ थोरावहाय जों ओ गरमनि थाखाय गरम बन्द' होनाय जायो स्कुलफोरा। जों बे गरम बन्द'आवहाय कचिं क्लास लानाय जायो।
औ।
औ। ओ होमबा जोंना समाबो जाबायना नोंथां?
औ जोंनाथ' दा समाबो जाबाय नोंथां। ओ ोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ दैलांनि बागै मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ मालाबा मालाबा सम मोनबा रायलायफिनसिगोन नोंथां।
औ औ दे नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ। औ।